अखा।
मोसौफ्रा उन्दुदोंलै मोजांङै।
ओमफ्राय आंहा मोसौखौ नायखांबाय।
नोगोद बुजादोंलै थिफुलिया खेरेंनि। खोदोम दालायजों। फेख्रायनायनि दाय। आथिंआव बुदां आथिं खर।
बिदि दा बुखा जाबा नाथां। मा नांनायनिबा खारदिंला बायो।
लानजाय दिखांलायना खारनाय।
दामब्राखौनो नुखाबाय आरो मानो खारदावनाव।
दामब्राबो नायथिं नायथा खालामथारबायमोन। बाबुखौ बेखौ बुरखायो होननायखायसो।
खारदावला खारदावलिखायनो गोजानाव
गबाय नालाय थादो उन सिगां उनथिं नायलायनानै खारो लानजाय दिखांनानै
गोदाव सोरावनो
खोनाखादां नोंसोरखौ मोसौ खारदावदों थिफ्रि होननायखौ आंहा ओजों मेगना गोदो गोदो एसे खोनाज्रिद खादां मा मोसौ खारदावनाय रायलायखो नंखादां।
गस्ला नागिरबाय गस्लाबो गैया। ओजों आरो खननै नागिरहैबाय ओजों आरो खरसा लानानै दं। फासटायाव
ओमफ्राय
बाबुखौ दामब्राखौ नायनो थिनबाय आं ।
दामब्रायालाय खाखानाय नङा?
साइकेेलआ बे समाव मा जाखो एकदम सालायनो नागिरा दाना थाबथाया गियारानो गजाल गिदिंलाबायनाय आरो बिदि बिदि होननानै गारसोबाय गारसोनानै खुनुरुखुम थाबथा गारलायबाय। दाना सालायलांबाय सालायनानै मोसौ खानाय माइ हानायाव दंहैयो आरो बिनिफ्राय हमनानै लाबोबाय लाबोनानै बोखथिंला बायो दाना साइकेलजों फानफ्रे फुमफ्रे। दा साइकेलजों दुरुंजों बोख्रबनानै जालदाब खोख्लैबाव बाय आंखौ बाहायसो जाय खोदोमदालाय दान खानाय दं मोनसे सिखानानै होबाय आं। उनाव बुबाबो बुबाबो जेबो जाबावलासो। थोर थोर मगाबायना दागा जाबाय बायस जोबलायलायबाबो बायस जोबलायबाबो
मा खुन्थिया गोरा दोनायखौ मारै बुखुलायनानै खारलां मा हिसाबै
गुनो हागौलै होननानै बे मोजां दोनां फैदोंमोन आं।
ग' फिफां फिफांसो खामारनांगौहाय बिदिनो।
बे बुखुआखोलै बियो मोसौआ एह बिदिबो होननांगौ ना आरो अमा मोनहाय इदिं ना मारै जाखो बै बुखुनाय बुखुनाय नङा। माने माबाखौहाय गिनानैबो मोसौ खेख्लेना बुखुनायसोन्दां।
ओ बिदिनोखा ओमफाय नों माहाय दोआ?
होयब्रा अमाखौबो मोनहा हरखाया।
जोंनि अमा फिसा नैबे
बिस्नि माबेयाव
बरै बागानावसो।
बागान निफायसो खारबोदों।
जागा नङाब्रा बियो हरम' निसो। पन्दार गामनि फेनसिस फेनसिं सेराव दोखानाय।
माबा नुदोंदां। माबा माबि नुबा बाखुथावोथ' बिसोरो। ओंखारो।
उदुनायाव बिदिनो जि मोजां उन्दुहांबायमोन। फेद फेद खरा जाहो आइया। बेथ' मोसौ फैयाखैमोनलै सोरनि मोसौ फैलायखो। निसोमो दामब्रा गुबायन दां दामब्राथ' नुबा दामब्रिसो। दाना।
उफाय मोन नों नायहरबा।
नाहरगोन। खोरखिजा नाहरबायब्रा आङो खोरखिजों जाफैबाय नालाय। ए बेखौ खायफिनाबा जालालै होननानै। खानो थांबाय ओय ओय होननाया। दाना
खाददावबायसो।
फैथा होबायसो दाना। माने खाददाव खाददावखाना फैनाय नालाय बावनो रोङासै रा।
आनो माबा नुदों बियो।
एगदम। नाफा सिददा खारलांबाय खारै बिमानिफ्राय उलथ खारेन बिमानिफ्राय उल्था गिदिंफिनबाय।
फानाव मोनगैला बे होमबाना।
माबबाय थाबाय थांसै होनबाय थाबाय हमथना थाखाबाय थाबाय आं। ओय बे थांनांगौबा मायबा लामा लामा खाथ्थारगोन होन्नानै। आमफाय दाना फट'जों नांहां माहां जा जालायबाय खन्नै दाना आरो बेजोंबो जाया आर सासे दो-दो-दोर खारनानै थाबथा लायबाय होलांबाय दाना खोलाहा। नाहरबाय आं गंनानै औवासिनिजों नुहरबाय बे दखान खाथियाव नुहु हुरोना हरै थांबाय।
होम।
ओमफ्राय बे साइखेर गरंनिफ्राय बे गस्ला नागिरबाय
मोसौआनो मोसौ खाहै खारदावनाय मानायखौनो बाखा थारो आं बिसनाबा मैया बाहाय मोनखो माइ गायना फैनानै मोसौ गलाबायनानै थानाय नागिरला फैबाय बेै मोनाबिलियाव। न' फोथार फोथारावबो खायैनि बाबाय। सो खोनथाहराखैनो।
दामब्राखौ थाब फाहामनांसिलै।
मानसिफोरनि मोसौआ खारदाव आनो दां। फनसनाबो खारदावो फिसाबो खारदावो जाग्राखाय थांग्रिंथार बिस्राबो। बिसनाबो खारदावखायो। ओमफ्राय जोंनि हरिमोननि मोसौ दामब्रा। खाफिननानै दोननाइ खार सानजाजों बि रखुमनि जों खारदाव लानानै खारदाव होफिन फिनानै दोन न'आव होननानैसो होफिन आगोलाव। जा खालांबाय खालांबाय खालांबाय
खारस जोंनाथ' मानै बावलायनो हाया? एसे माबानांग गोसोखांनौ फैफिनथाराब्रा
फैफिनोहाय फैफिननो रोंनाय नङा। बैबारावहाय नोंसोर मागआव थांबाबो ना फुङाव ज' ज' माब माबा थांबा दामब्राया बिदालाय बाहाय खादोंमोना नोङो फेनथिं बे माबा गय सेराव अवा बिलाइयाव दाना बिसिनिजों थुनलाइ मनि न'जों जा खारदावलांदोंनो। सोरनिनो मोसौ सानदोंनो बिस्रा ओमफ्राय फिन न'जोंनो खारदावलांदोंनो बे हरि बारि जायनाया।
उम
हरि बारिबो मोसौ लोगो मोनहैनायखायसो फानफ्रबनानै थाहैनायखायसो।
नोंबो खारदाबा लांखागोन। खेबसे लान्दां फारानि लान्दां फारायाव थाबथाहैनायखै।
दखराव मुलि नजों खारलाां खायना खिबसे आरोबाव
उम
न'जों थांदों होननाया बेथ' अबाव माने मोसौसै होनलाय।
ए।
सा हरमन
उम खानानै दोननानै फन हरनानै लायनाया नोंसोरो। बे खेबसे। बे जों माबायाव थांना फैबा मिथिं माबायाव थांनाय फैबा आंहा लोगो मोनबोआसै।
उम हाथ म सा
खारनो आरो खारनो
बेजों खननै खननै जाहोनाव खनथाम जाखो?
मा?
रायलायनाया?
खनथाम
खमथाम माने खेबसे आरो खननै
खनथाम जाबाय। अह खारा थावैसै बे बावा। अह
बे खामलाब्रा। निरजि -निरजिमाया बो गायाखै होनदों नामा बिस्रा दाबो?
पवालमारियाव गायाखै सोरनावबा सिखायगासिनो दं लानदां फारायाव। लावगिनाव गायैखो ना सोरनाव गायखो मादै सुजिलामनाव गायदों सोरनाव गायदों -थाय लावगिनावसो गायदों दां मादै लावगिनाव। खामला
मोन मोनलल लानांगोन। सानैल' जिरा जायोबाय।
साथाम बा एसे
हाब जोंनि सिमोन ओंखाम -ओंख्रि खमायखांनानैसो हाबनाय जादों ना।
साथामबा एसे आवगायो माइ गायनाया सानैबा दिन दांदां जासिनो। जोमबा एसे होखोनाय माखोनाय आराम मोनो आ
साथाम साब्रै
हम दे।
उम। सिनावथ' रानि दंबाय थाखायो।
उम साथामबानो साथामबानो माबा जायो बिगासेया। हाबहां हैनो नागिरो एसेल'सो थाहैगोन।
सानसे नांगोन लोगो।
बेगा सेआ
हारि मल सङना जों सिमोन बेखौ रानिबोसे थुफानो मोनदोंब्रा।
उम।
बे गोथौआव।
उम।
गायनो मोन्दोंथ' जों फार्स्ट गायग्रोबाय एकदम माबा आगान होथे लायनाय ओमफ्राय उनाव जि अखा हाना होबायना
उम।
दालाय लोमजोब्बायसोब्रा। नङा दे दालाय फारसट- फारसट गायजेननाया जोङो फुङाव गायनाया। हा-हाखरखौ हाखरखौ लुथे -लुथेसो गायदों।
औ ओमफ्राय उनावहाय लोंजोब्बाय।
उनाव दाना गाय- गायनायाबो लोमलां बायसो। ओमफ्राय ओमफ्राय आं उनाव नैबे खोथिया राननानै माबाबाय थानाय समाव एसे माबानायाव नोंसोरनिखौ गायखांखां जालायबाय। न ओरै हाजावनाय ओरै बाजैमोननि सिमानि खाथिखौ
उम
थांबाय स ससेल' गायफानो मोनदों ओमफ्राय बे ससे गायनानै नैबे गायनाय-गायनाय नन स्टप जिरायाखासै दब्लाय नैखौ
उम
माने बे दब्लायनि हानानै सालोंबाय आरो। सालोंनानै जागायनो आरो जिराय रोङसै।
ओंखायनो आलिमलि खोखाहो आलि खोलाय मालायबा मेङो।
आ दाना आलि आलिबो लरदों थ' आं।
आलि लिरलाय मालाय माबालाय
ओम।
गायनाय फुनायाव गायनायाव आलिु उलि बानायजानो बायोहाय। बानाय खाजोब
बेलाय ट्रेक्टर माबानाय बा माबानानै उफाय गैया नोङो।
बे थेगथ'रननि एसे एनैल'आ अरजायाना।
ट्रेक्टर एवनो नांखागौलै ससे नांगौ। रयनाजों हलायलायनायखौ नुवा नोङो दा थुरुनि फिसाज्लायाबो आं फट' खेबना ओरै फैबा। रयना लानानै दुब्लियाव
हयो रयनाजों हयो।
दाबो हम जबसिनि खासिया गायनायखौ मै होनायखाय खोथियासो फैगोन नंदोंमोन। माइसो खैगोन नंदोंमोन माइ जोलै लाबोनायखाय दाखालि।